हेलौ औ। औ नोंथां बुंलाय।
औ मा औ मा
औ दं नै ओरैनो जिरायना।
औ मोजांना खबरफोरा? आंबो नै ओरैनो दङ। औ
औ नोंथांनालाय बोरै खबरालाय?
आंनाबो मोजाङानो दङ।
मोजा दे होमबा नोंथां फोरमायलायना होदो नोंथांनि ओरै बे जायगाखै बैसागुखौ माबायदि फालियो एसे फोरमायना होदो?
औ जागोन दे। जेनेबा जों बुंनो जोङो बैसागुखौ मा बर हारिमुनि गाहाय रंजाथाइ फोरबो। फोरबो होननानै जोङो मोनथियो नङा होनब्ला? जे खायसे खायसे लिरगिरिफ्रा बुंलांदों जे बैसागुआ बरनि आमाय थु थुख्ल होननानैबो जों बुंनायखौ नु खोनानो मोनदों नङा होनब्ला? दा दा जेनेबा गोदो गोदायनि बाथ्राखौ आं बुंनो सानग्रयो आरो सिगांनो। जे गोदो गोदा फ्राय बर माहारिया माने। बैसागुखौ जोबोद गाजा गोमजायै रंजायोमोन होननाय खौ जों खोनानो मोनो आरो जेरै जोङो बैसाग बैसागुनि मा बैसाग दाननि से से साननिफ्रायनो जोङो बैसागु खौ फालियो। जे बैसाग मासखौ जोङो बर ओ बरफ्रा जेनेब बा बोसोर गोदान होननानै मानियो नङा होनब्ला? दा जों बैसागनि सेथि सान बे सा सेथि सानखौ जोङो मोसौ बैसागु होननानै। बुंनाय जायो आरो जोङो मोसौ मोसौखौ जोङो बे दिनखालि मा थुखैयो नङा होनबा? दैमा दैसाफ्राव लांनानै थुखैयो थुखैनानै बिदिनो लाव फान्थाव जि माोनो माने किसुमान बस्थु जि होंनांगौ दं बेफोरखौ होननानै जों मोसौखौ सार नानै होयो आरो जों राय बिलाइ बायदिसिना जमा खालामनानै जोङो बिसोर नि मोसौनि गलियाव थेबना दोननायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो आरो जेब्ला आरो जों बै मोसौनि मो एमाव मोसौखौ थुखैखांनानै बै जे ओ दो बा सारायनि हांगारखौ हखनानै बेनिफ्राय जों बेयाव थाव गोथां लागायनानै माने थालिद थालिद फिफांनि फिसा फारि फिफांखौहाय लानानै थुनानै थफफा थफफा बिदि होननायखौ जों नुनो मोनबाय मोसौखौ फाख्रा सिख्रा फाख्रा सिख्रा देलाय होनाय बायदि जों खा आरो जों जेब्ला मोसौखौ हगारना होगोन बे दिनखालि हगारना होगोन ओमफाय जेब्ला मोसौआ न' फारसे फैयो बेलासे जायो अब्ला बर हारिनि मानसिफ्रा मा खालामो जि जा बायदिसिना जाबोर जाथोर लानानै जों धुना होनाय खौ जों नुनो मोनो आरो अब्ला बैदिन खालि मा खालामो बर मानसिफोराहाय जेनेबा मोसौनो गोदान गोदान दुरुंजों खानायखौ जों नुनो मोनो दा गोदान बोसोर गोदान बैसागु हिसाबै मानसिफ्रा जेरैबायदि
उम
बिदिनो जों मोसौनोबो गोदान दुरुं होनायखौ जों नुनो मोनो आरो बे मोसौ बैसागु खालिनो मानसिफोरा जेनेबा गोखा गोखै नङा होनब्ला एकस' एकथा मैगं जायखौ होनो जों बेखौ जानाय खौ जों नुनो मोनो आरो जों बेखौ बुथुमनानै औ बुु सानावनो जोङो जगार खालाम नानै लायो जेरै माना मुनि खि फि बेेन्दों माबाया जि मैगं मोनो माने गोखा गोखै जि नखराव जि मैगं मोनो बेफोरखौनो जों माने संनानै जायो बे संनानै जानायनि जाहोना जाहैबाय जे बेखौ जायोब्ला गोबां बेमार आजारनिफ्राय जों बारग'नो हायो होननानै फोथायनाय दङ
फोथायदो औ फोथायो
आरो जों बेखौ गोदो गोदायनिफ्राय जाबोनाय। खौ जों नुनो मोनदों आरो दासिम सिमबो जों जानायखौ नुनो मोनो आरो खिन्थु जानो हागौ खायसे खायसे जायगाफ्राव गोमालांनोबो हागौ आं बेखौ बुंनो हाया खिन्थु जोंनि ओनसोलाव दासिमबो जों बेखौ जानायखौ नुनो मोनो आरो आरो नैथि सानखौ जोङो मानसिनि सान हिसाबै जों फालियो नङा होनब्ला जेरै गेदेराहाय उन्दैखौ सनमान मानला औ मान लानाय मान होना नाय बिदि सोलिगोन आरो बे दिनखालि मा नखर नखर हाबनानै रंजागोन मोसागोन बिदि खालामनायखौ जों नुनो मोनदों औ आरो गोदो गोदाय मामोन जे नखर नखर बा हाबनानै गामिनि गुबुन गावनि गामिनि अनगाबो गुबुन गामियाव थांनानैबो जों बैसागु मागिनायखौ जों नुनो मोनबोदों। नाथाय आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला बे नखर नखर हाबनानै मागिनाय बा गुबुन गामियाव थांनानै मागिनायखौ जों जोबोद खमखौ नुनो मोनसै आरो माने जोंनि ओनसोलावथ' बेफोरबायदिखौ नुयो अब्लाबो माने बहुद खम आरो जों बे बैसागु मोसानायाव जेनेबा जोङो मोनबा मोनबा दग दामग्रा आगजुखौ बाहायो न मानो होनब्ला जेरै खाम, सि सिफुं सेरजा जथा थरखा बेखौ जों बाहायो नङा होनब्ला? दा जों बेजोंनो ओ रंजायो मोसायो फुरथि खालामो खायसे खायसे जायगायावहाय बोराय बुरि गथ' गथाइ सेंग्रा सिख्ला ज' मोसानायखौ जों नुनो मोनो खायसे खायसे जायगायाव बोराया बोराइ बुरैया बुरै सेंग्राया सेंग्राया सिख्लाया सिख्ला गथ‌' गथाया गथ गाइजों लोगो रंजानायखौबो नुनो मोनदों माने जायगा लायै जायगा आरो गासै बे फारसेथिं दा जोंनियावबो बेफोरबायदिनो सोलिबाय थादों दिनिसिमहालागै। दा नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि सोलिदों नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
ओ थिगानो। जोंनि ओनसोलावबो नों नोङा जा बुंदों बिदिनो सोलिदों गोदो गोदाय औ। गोदो गोदायथ' खोनानो मोननायाथ' गोदोनि समावथ' दानसेया लागै मोसा नाय मोसायोमोन होननाय खोनादोंमोन आं खोनानाया औ बेनिफ्राय ए दिनैनि जुगावसो सप्तासेसो सप्तासे मोसायो होनना मिथिदों आरो ओमफाय आं। जाखिनि जोंनि माखासे औ बुंनाय देलाय
जेनेबा जानो हागौ आथिखालनि मानसिफ्रा गोबां बेस्थनि
औ बेस्थ‌‌ बयहाबो गावबागाव औ औ औ। गावबागाव खामानिखौ होसोनांगौ जायो जे
नंगौ
ओंखायनो बेफोरबायदि दान दानसेखौ गारनानै सप्तासे लागैल मोसानायखौ नुयो आरो दायो।
आरो गोदो गोदाय जेनेबा जेरैबायदि नखर नखर हाबनानै रुजानाय दंमोन नाथाय आथिखालाव जोङो स्टेज प्रग्राम फाथिनायखौबो जों नुनो मोनासै। मोननोसो नङा होनोमब्ला? बिदिनो उम स्टेज खालामनानै खायसे अपेन बैसागु बिदि फालिनायखौ जों नुनो मोनफेराखै जों गोदो बेफोरबायदिखौ नुनो मोनामोन
औ
औ
समजों लोगोसे जोङो एसे एनै सोलायबोनायखौ जों नुन
औ नुदों औ
सोलायदोंबाबो अब्लाबो जों जोंनि हारिमुखौ जों लाखिबोबाय थादों
लाखिदों ओं ओं ओ जों ओ
औ बुं नोंथाङा
माखासे जोंनि बर' हारिनि गान्नाय जोमनाय माबायावथ' जोंना दखना ओरै आर'नाइ औ बेफोरजोंनो बर'-बर'नि म माखासे फोरबोआनो जा बा बैसागु बायदि आरि बे फोराव जोंनो बर' होनना सिनायथि होयो आरो ना
नंगौ नंगौ
उम
दे जों दख'ना गानना मोस जाय जेरै गोमो द खना गोजा ह-हिनजाव मानसि बेफोरनि गाननाया जाबाय गोमो दख'ना गोजा ब्लाउस गोजा जोमग्रा नङा होनब्ला जों बेखौ गाननानै मोसायो आरो हौवा दा गोथां गामसा आरनाइ गुफुर गस्ला
औ थिगानो ओं ओं उम नोंथांमोननि गामियावबो बैसा बैसागु मोसानायफ्राव ओ इदिनो हमना ला बेलेग ओ साउन्ड सिस्टेमै बेफोरबायदि माबा मोनसे मोसानायखौ नुनो मोनदों ना मोना नोंथांमोननि गामिखै
साउन्ड सिस्टेमै मोसानायखौथ' जोंनि माने बेवहाय मा जायो गामियाव माने सानावहाय सानावहाय जोङो जों खाम जथा सेरा सिफुंखौ लानानैनो न'खर न'खर मोसानायखौ जों नुनो मोनो नाथाय जेब्ला हर जायो बा सेंग्रा सिख्लाफ्रा खायसे खायसे बिसोरखौ जों माने दि साउन्ड सिस्टेम लानानै ओरैनो फुरति खालामनायखौ नुनो मोनो आरो नाथाय बिसोरो बिदि साउन्ड सिस लानानै सानाव मोसाया
औ सानाव आ
जेनेबा औ सानावहाय जोङो औ नंगौ नंंगौ दा नोंथांमोनखैबो बेफोरबायदिनो जायो नामा
जोंथिं नोंथाङा जा बुंदों बेफोरबायदिनो जायो जोंनिखैबो ओ सानफ्राव बेफो बेफोरबायदिनो खाम जथाजों गाजा गोमजायै सेंग्रा सिख्ला जयै मोसायो ओ आरो दिनो बोराय बुरै होनना गागि बुंनो थाङोब्ला बिसोरो ए एक्सट्रा एक्सट्रा मोसायो आरो जोंनि ओरै गामियाव जयै लाइमोन लाइमोनजों ओंखारफाया मानोना जयै लाइमोनजों ओंखारफानो लाइमोनसाफोरा खायसेया बिमा बिफा थाबा एसे एनै रंजानो लाजियो फुरथि खालामनाय एसे लाजिनाय मोनो बेखायनो माने जोंनि गामियाव बिदिनो सेंग्रा सें सेंग्रा सिख्लाया एक्सट्रा आरो बोराय बुरैया एक्सट्रा बिदि ओंखारनाय माखासे नेमखान्थि फालियो आरो गोजोंनों गामिना ओमफ्राय ओरैनोथ' औ जोंना ओरैनोथ' मोनाफ्राव एक्सट्रायै सेंग्रा सिख्ला फ्रा बिदि साउन्ड सिस्टेमजों आं माबानाय नुवाखै नुनायालाय बिदिनो खाय जोंनिया फुंनिफ्राय बिदिनो जि रिंगासिनफाय ओंखारना बेलासिनि ब्रै रिंगासो ओंखारनानै बिदिनो मेंनाय मोननानै माने गासैबो एसे थाबैनो उनदुनाय आं नुनो मोनदों आरो जों औ
उ दे
खायफायाथ गावसोर गोसो जाना मोसाग्राफ्रा मोसासि बिनो उनफ्राव मोसायोबा बाइनट्रास गावसोर गोसो खुसियै जेनेबा लोंनाय जानाय एसे खालामना मोसायोबालाय मोसासिगोन
औ- औ -औ
नोंथांमोननिथिं स्टेज प्रग्राम खालामनाय जायो नामा हेल' हेलौ हेलौ नोंथाङा खोनादों ना?
खोनादों। बुंलाय
अब्ला दे जासिगोन ना
औ जागोन।
गोजोननाय मोनबाय नोंथां जों रायलायनानै